औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
खोनादों ने औ मा खालामदों नोंथाङा
दाथ' ओरैनो जिरायना दंथ'यो नोंथां आंबो
औ
नोंथाङालाय मा खालामदों दालाय बोथोराथ' जोंनिथिं बोथोराथ' जोंनिथिं मोजां मोजाङानो दाथ हाथरखि ओंखारना दं अखाफोरासो माने मोजां हायाखै आरोना दा आबाद मावनायफ्राव एसे खस्थ मोनदों मानसिफ्रा
औ - औ नंगौ नोंथां
ओम - ओम
अखा हायैनि थाखाय एसे खस्थ मोनो आर ना ना अखा हागासिनो नोंथां
हायाखै दायो हायैनि थाखायसो खस्थ जादों
जों दा मानि सायाव रायज्लायबा मोजां जागोन नोंथां एसे टपिकफोर दङबा एसे बुंनानै होदो आरो लांदां
टफिख हिसाबैथ' जोङो जोंनि बर'फोरनि बेफार फालांगिनि सायावनो सावरायनोसै नामा माबायदि मावोब्ला माबायदि बेफार खालामोबा जोङो माने गुबुनफोरबायदि माने बेफार खालामनानै थांनानै थानो हागोन नि सायावनो एसे सावरायनायसै नामा
दे नोंथां सावरायजागोन
औ अब्ला नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोदो नामा जेनेबा जोंनि बर'फोरनि बेफार खालामनायाव मा मा राहाजों जों दायो खालामगासिनो बेनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा
थानाय बेफार होननानै बुङोबा नोंथां जों गुबैयै बुंनो हायो जे जोंनि गाननाय जोमनाय बेखौ लानानै जोंनि सुबुंफ्रा दा बेफार फालांगि खालामगासिनो दं बेफार- फालांगि होनना बुंजायो आरो नङा होमबा
औ -औ -औ
जेरैबायदि जोंनि गाननाय - जोमनाय दखना लोगोसे गामसा, आरनाइ बेफोरथ' सोलिगासिनो बिदिनो गोबां बोसोरनिफ्रायनो सोलिबोगासि बे फालांगिया नङा होमबा नोंथां गुबैयै आरो ना दा बेनि अनगायै जोंहा आबाद बुङोबा दाना आबादफोराबो एसे फालांगि खालामनो हम हमबाय जोंनि बर'फ्रा गोदोथ जोबोद खममोन गोदो गाव जानो आन्थाल'सो खालामोमोन जोंनि सुबुंफ्रा माने फाननाय मानाय बेफोरखौ साननायनो फैयामोन आरो गोसोआव मा जायोमोन गोदो जेनेबा एसे मोनब्लानो जायो होननाय बायदि मोनो आरो गोदोनि सुबुंफोरा माने जानो थाखायल मोनब्लानो जायो होननाय बायदि आर ना गोदो ओ गाव दिहुननाय खायसे मैगं -थाइगंखौबो गाव जायालासेनो गुबुननो हरोमोन आरो ओरैनो माने फालाङिखौबो खालामामोन होननाय बायदि आरो बेफोरबायदिमोन आरो गोदो नोंथां ओमफ्राय दासो एसे- एसे सोलायबोबाय दासो माने एसे- एसे गावनि साननाय - हनायफोरखौ मिथिबोबाय मा खालामनानै जायोब्ला मोजां जागोन बेफोरखौ दासो बुजि मोनबाय बेफोरनि थाखायनो माने दाना बुरजा - बुरजा दिहुननाय जाबाय आरो मैगं थाइगंफोरखौ गोबां मानसिफोरानो जेरैबादि लेसथ्रा जायोबा लेस स्रानि मैगं बुरजा दिहुनबाय बेनि अनगायै सोरबा बानलु गायबा बानलु दिहुनबाय बेफोरबायदिनो आबादखौ लानानैबो दाना फालांगि खालामसै आरो जोंनि बरफोराहा लोगोसे जाय हा थायो थालिर थालिर गायनो हानाय हा दङ बिसोरहा थालिर गायो सोरबा खुसेर गायनो हाया खुसेर गायो गोबां गायो आरोना एसे- एसेल' गाया जायफोरा फालांगिनि मोनसे माबाखौ मोनथिदों बुजि मोनदों बेसोरो गायो आरोना नोंथां दा बेनि अनगायैबो जोंहा मा होनना बुङो नोंथां
औ
बि साहा बागान बायदिसिना गायनानैबो जोङो माबा खालामनो हायो फालांगि खालामनो हायो। जोंनि जिथुबा दा नोंथाङा बुंबाय जों गुबुन बेफोरबायदि फालांगि खालामनायनि खोथा नङा होमबा दा। जोंना साहा बागानफ्रा बैफोराव गोलैयो आरो नोंथां साहा बागान फोरा मोनसे हाइ प्रडाक्ट होनना बुंजायो आरो नोंथां। जोङो साहा बागान। गायनानै जोङो सा बिलाइ दिहुननानै जोंनि बे प्रडाक्टखौहाय जोङो गुबुन गुबुन हादोरावबो जोङो दैथायहरो। नो हायो आरो बे मोनसे मोजां आरोना। नाथायबा आं दहायल'सो बुंबाय जिहेथु दा गाननाय जोमनाय बेफोरहाय जोंनि बर' ओनसोलावल'सो सोलिगोन आरो बेफोरखौ जोङो ओ गुबुन रायजोआव बा फोथाथ दैथायहरनो हाया नंगौ जों आर'नाइ बायदि मोनसे माफ्ला खौ दैथायहरनो हागोन बेखौ जों मोन हाइ लेभेलाव लांनो हागोन आरो नाथाय जों दख'नाफोरखौहाय लांनो हानाय नङा आरो बिदि बेयो जोंनि ग्राउन्ड लेभेलावनो थानांसिगोन आरो बेयो नङा होमबा नोंथां
औ।
दा बेनि अनगायै जोङो मोजां बुस्थु सापस मैगं थाइगंनि बेलायाव जों नायोब्ला जोङो जोङो खारजिफोर बायदिखौ हरनो हागोन जायफोर मुवाफोरा गोबाव जोरो आरो ना माने गोबाव दिन लाखिजायो जेरैहाय गारज्रिफोरा लाखिजायो बेफोरखौहाय जों गोबां गुबुन गुबुन हादराव जों दैथायहरनो हागोन मोनसे बुरजा बिबांनि दिहुननानै जेरै बेनि अनगायै जों हाइजें सामब्राम बायदिसिनाफोरखौ जों दैथायहरनो हायो आरो नोंथां! दा बेनि अनगायैबो गोबां दङ बेनि गेजेरावनो एसेखौ नोंथाङा बुंनानै होदोलाय
दा जेनेबा दा जेनेबा ओरैबायदि जाना दं जोंनि माने बेफार फालांगियाव मोजां नोजोर होबा जों मोनसे खोथाखौ नुयो जे जोंनि नंगौ जोंनि बांसिनानो आबादारि एबा आबाद गाहाय सुबुं
औ
दा। बेयाव जों एसे गोसो होनानै नायबा नुगोन दे जेनेबा जोङो आबादारि हिसाबै आबादखौ मावो खिन्थु बे आबादनि जाबायदि बेसेन मोननांगौ बेबायदिखौ माने मोना आरोना माने ओरैबायदि जेनेबा ओ जाय कम्पानिया बायगोन बे बे बायग्रायाथ' बायग्रा थाबाय ओमफ्राय जोंनाथ' दा आबादारि गोजाना बांसिनानो दा गेजेराव माने मा होनगोन बेखौ ओ। गेजेराव थानानै माने गुबुन माने मानसिफ्रा एबा गुबुन बेफारिफ्रा माने बांसिन लाब जानायखौ नुयो आरोना जेरै जों दा ओरैबायदि नुयो। दा जोंनियाव जुखामानो गायबाय बा माइआानो गायबाय दा जोंनियाव बिदि जि बर' मानसिया बिदि बेफार खालामग्रा बुहुत खमानो होनजागोन आरो ना। जेनेबा बे बेयाव सोरबा मानसिया फैनानै बायफैबाय बायनानै आरो कम्पानिनो हरबाय बै गेजेराव थाग्राया माने ओरैनो माने एसे एजि खामानियावनो माने बांसिन रां आरजिना लानायखौ जों नुनो मोनो आरोना जेरै जों माइनि माइनियावबो नुबाय आरो जोङो जुखाम खेथि फ्रावबो नुबाय थ' आं। आंनि बुंनो लानाया बेनो जे जेनेबा जोंनाबो बर' हारियाबो जाहाथे बेफोरबायदि दि सासेबाबो एबा सानैबाबो जेसेबां हायो थारैनो बिदि फैबावोब्ला माने बांसिन दावगासि सिनगोन आरोना मानोना गुबुन हारियासो दा बांसिन रां आरजिनानै लानो हादों जेनेबा जोंनिया खस्थ'यै मावबाय खिन्थु जा बेसेन जेनेबा हमनानै लादो दा जुखामनि बेसेना नैजिबा नैजिद' थांनांगौमोन नाथाय दायो ओरै बेबायदि जानानै दङ जेनेबा जिद' जिस्नि बेफोरावनो फानबाय गेजेराव थाग्राया जी नङाबा जिनै बेफोरबायदि एबा बिदि लाब जानानै फानदों आरोना दा
बे माने जोंनि बर'निफ्राय आरो जुदि ओंखारबावोबा हयथ' बे गेजेराव थाग्रा सुबुङाबो एसेबाबो मुलाम्फा जागौमोन
दा बेफोरनि अनगायैबो नोंथाङा जे बुंलांदों जे जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायाव बा आथिखालाव बेफार फालांगि जानो हमबाय होननानै नंगौ बेयो थारैनो खोब बिबांनि मोजांखौनो जादों खिन्थु दा बेनि बेलायावबो ओरैबायदि नुदों जे आं जे जेनेबा जोंहा बैसागु फैयो
ओम उम
बैसागु बोथोरावथ' जों बयबो सेंग्राफोरा गामसा आरो कथ गस्ला दा नि आर'नाइनि खद गस्ला गानो आरो लोगोसेयैनो सिख्लाफोराबो दख'ना गानो दा बेनि बिबाङाव बुं मोजाङै सिख्लाफोरनि बेलायावबो जों नोजोर होयोबा नुनो मोनो आथिखालाव दख'नायाबो गोदान गोदान मडेलनि एबा डिजाइननि ओंखारबाय बे बेलायावबो आथिखालाव जोंनि बर'फोरा खोब बिबांनि माने खम खामानिखौ मावनाय नुयो आरो जेरै जोङो दख'ना गोदान ब्रेन्डनि खालामनानै गुबुन हारिनि एबा गुबुन सुबुं फ्रासो हाबफैनानै जे दखनाखौ मेसिनजों दानानै बिनि आगरफोरखौ मोजाङै दिहुननानै माने जोंनि बर'आ बेसेबां सेल खालामनो हादों बै बिसोरो माने खम दामावनो होनानै सेल खालामदों आरोना दा बेनि बेलायावबो आं बुंनो सानो जेनेबा जोङो थारैनो जोंनि बर'फोराबो बेफोरबायदिनो मोजां मोजां मेचिन ला बोनानै मोजां मोजां मेसिन दिहुननानै हयथ' बिथांमोना जेसेबां प्राइजाव होदों बेफोरबायदिनो प्राइजाव हगारना होयोब्ला बैबो मोनसे थारैनो मोजां बिजनेस जागोन होननानै आं सानो आरोना आरो लोगोसे नो जों दा सेंग्राफोरनि एबा हौवाफोरनि बेलायाव जों नुयो बे जेनेबा जों नुदों जे जेनेबा दा कथ गस्ला सुहैयो एबा आर'नाइनि गस्ला खथ सुहोयो दा जों खोब बिबांनि मोजाङै नोजोर होयोब्ला नुयो जे जोंनियाव बे जि सुग्रा दरजाफ्राबो खोब बिबांनि खम
उम
आं खोनानाय मथे हयथ' जानो हागौ बेफोर खामानिखौ मावोब्ला माने गोबां लाजिनाय फैयो एबा लाजिनाय मोनो होननानै नाथाय बेबो मोनसे लाजिथावना होननानै आं सा ना मानो थाखाय होननानै बुंब्ला बेबोथ' सोरबा सासे जिउनि एबा सुबुंनो गावनि जिउनि थां ना थानायनि लामाखौ निस्सय दिन्थिनानै होयो
नंगौ नोंथां
बेफोरनि अनगायैबो नोंथाङा बुंबोदों एबा बुंबोनाय बायदियै साह बिलाइनि आबाद होननानै बुंदों नंगौ बेनि गेजेरजोंबो जोंनि इन्टारनेसनेल मार्केटखौ जोङो बाहागो लाहैनो हानाय जायो जेरै जोङो दिमाकुसिनि साहा बिलाइ एबा साफात बिलाइ जाय अर्गेनिक बियो गोबां गोबां हादराव थांनानै बाहागो लाहैनो हादों थिग बेबायदिनो आरोबाव फैबावनो नांगौ होननानै आं सानो दा बेनि बेलायावबो दहाय आं बुंनाय बायदिनो जायफोर माने फेक्ट'रिसिम लाना थांग्रा बिसोरो थारैनो जोंनि बर' हारिनिया जोबोद खम जा जेरैबायदि थांनांगौ जेरै जों खोनायो दा साहा बिलाइनियाथ' नेट आव आपडेट जाबाय थायो दामफ्रा जेरै जोङो थामजि रां थामजिसे रां बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनो आरोना दा बेफोरनि बेलायावबो जों जोंनि लकेल एरियायाव फैनानै दाम फ्रा खोब बिबांनि खम जाफैनायखौ नुनो मोनो आरोना जेरै जोङो जिबा जिद' नैजि जि बेफोर राङाव ओमफ्राय गेजेराव थानाय मानसिया माने खोब रां मोनजायो एबा रांनि प्रफिट जायो स' बिनिखायनो आं सानो बेफोरावबो जोंनि बर' हारिया आगान होयोब्ला थारैनो मोजां जागोन होननानै दा दा जोंनिया माने आबादखौ मावबाय दुखु खस्थ' खालामबाय खालामनानै माने गुबुनासो गेजेराव थाबाय गुबुना गेजेराव थानानै खोब बिबांनि माने आबादारिया मोननो गोनां रां खौ मोनालासेनो गुबुनासो मोनहैनाय बेफोर माबाखौ जेनेबा हाबाखौ नुयोब्ला थारैनो जों दुखु मोनो। आरो हयथ' बेखौ माबायदिब्ला फोसाबजाथाव एबा जों मा बायदिबा बिसोरजों समान आगान होनो हागोन होननानै नोंथाङा सानो बिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आंनि मोनदांथियाव बा आं बुजिना मोननायाव ओरैबायदिनो मोनो आरो दा जों बेखौ ओरैबायदि टेकेल खालामनांगोन जे जोङो मा खालामनांगोन जों गावनो बेनि फारसे सांग्रां जानांगोन आरो जोङो डाइरेक्ट जों जाय मानसिनो हरनांगौ बेनि जोङो डाइरेक्ट कनटेक्ट लानांगोन बा जोङो गावनो मोनसे खस्थ' खालामनांगोन आरो जोङो गावनो मोनसे मार्केटखौ नायनो नायगिरनो रोंनांगोन आरो नोंथां। जोङो सोरबा सासे गेजेरनि मानसिनो हरालासिनो जोङो जाय मानसिनो नांगौ बै मानसिनो जों डाइरेक्ट मा खालामनांगोन जोङो खौरां लालायनांगोन बा बेखौ हरदो खौ बैनो हरनो थाखाय जोङो नायग्रोनांगोन आरो जों जुदि मार्केटिं खालामाबा बेखौ मार्के टिन होनना बुंगोन नोंथां? जों मार्केटिं खालामनांगोन अब्लासो जोङो गुबै मानसिखौ मोनगोन आरो नोंथां। जों मार्केटिंखौ बोरै खालामगोन जों मोनसे एवारनेस फग्राम टाइप लानांगोन जे एवारनेस प्रग्रामखौ लानोनो नाङा नोङो मोनसे बाजार थांनानै नों बुंहैनांगोन जे आंहा ओरैबायदि मोन से प्रडाक्ट दं सोरबा नांगौ नामा सोरनोबा नांगौ नोंनो बेफोरबायदि आरो मोनसे एव जेराव नोङो बे बुस्थुखौ दैथायनो हागोन बा नोङो डाइरेक्ट बै था-थार्द मानसैनो हरालासिनो नों मा खालामन हागोन गावबो गावनि सासे ओ मानसै पार्सनेल मानसै बा गुबै मिथिखानाय बेखौ नोङो बै मार्केटाव जों दैथायह हरनो हागोन आरो नोंथां। बेखौ मोनसे सेलारि होनाय टाइपावबो खालामनां आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला जों नोंथांनो उमुखनि फैसा होनाय जागोन नोंथाङा बेखिनाखौ जोंनो फानना होननांगोन बेफोरबायदि आरो नोंथां।
उम।
बुजिदोंना जों बेफोरबायदि खालामोबा हयथ' जोङो बेनि सोलायनाय खौ जोङो मोननो हागोन होनना सानो आरो
औ औ
दा बेवहाय जोङो गिबियावनो मा खालामनांगोन जोङो फार्मारखौ हेल्प खालामनांगोन आरो नोंथां जायबादि दिहुनग्रा बे फार्मारखौ जों हेल्प खालामनांगोन बे नांगौ सेबां ओ रांफोरखौ जों होनांगोन बेनि उनावसो